नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों।
ओ-ओगोजोन फुंबिलि नोंथां।
आंनिसिमबो।
औ औ नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामना दं नोंथां?
नोंथां नै आङो ओरैनो साहा लोंखांनानै जिरायनासो दंगासिनो।
ओ नोंथांजों बिदिब्ला दसे सम रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां रायज्लायस।
औ औ औ अब्ला जोङो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनो फारसे एसे सावरायनोसै नामा नोंथाङ?
औ औ हागोन सार नोंथां।
औ-औ-अ। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे माने नोंथाङा बहा बहा दाव दावबाय थांखो माबायदि मोनखो दावबायनानैहाय अबाव अबाव माने माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो मा मा जिराद फोर नुखो एसे खमायना होगोन नामा नोंथाङा? दसेसो सम।
बायनाय होनोब्ला जोङो माने मा-मानसिनि जिउआव बा सुबुंनि जिउआव मोनसे बिबो मा गोनां बाहागो होननानै बुंनांगोन आरो मानोना जोङो ओ दावबायथारनांगौ जोङो दावबायब्लासो ओ
जोङो बायदिसिना खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनो बा जोङो सोलोंनो हायो बे दावबायनो गेज जोंो जोङो ओम फफ्राय आलादा आलादा सुबुंफोरजों जोङो लोगो मोनलायो बा सावरायलायनो मोनो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो आरो
औ औ।
उम बिनिखायनो जोङो ओ दावबायनांगौ सम मोनोब्ला हायोब्ला माने जेसे हायो जोंङो गोदान गोदान जायगाफोराव जोङो बा गोदान गोदान ओनसोल फोराव जोङो दावबायहांगौ माने ओ थिग बेबायदिनो ओ दावबायदों आंबो बांद्राय दावबायाखैबाबो ओरैनो खाथि खालानि ओ मोननैसो बा मोनथामसो रायजोफोराव दावबायदों आरो नोंथां ओरैजाय अरुणचल फल ओ मेघालय लोगोसे वेस्ट बेंगल आरो सिक्किम बेफोराव दावबायदों ओमफ्राय आरो बे जोंनि खाथिनिनो ओ नांजाबनाय भारत आरो जोंनो नांजाबनाय ओ भुटान हादोर बेजो बेयावबो ओ दावबायदों एसे जोंनि ओ खाथि खाला माने जोंनि सिमा खाथि फोरनि बिसोरनि नोगोरफोरावहा दावबायहैदों। बे ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनि आसाम रायजोनिनो माखासे ओनसोलफोर एबा जिल्लाफोराव माने दावबायदों आरो नोंथां।
औ। ओरैनो बेफोरबायदि बेफोर दावबायनायफ्राव नोंथाङा मा मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै
ओ दावबायनायनि गेजेरजों दों माखासे जोङो आं माने बिसोरनि ओ जेरै जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिसोरनि माने गोरोबलाया। ओ जानाय लोंनायनि बिथिङावबो जोङो गोरोबलायनाय नुनो मोना। ओमफ्राय जोङो माखासे ओ बिसोरनि थानाय जिउ खांनाय राहायाबो राहाफोराबो माने आलादा जायो आरो नोंथां ओ जोङो जोंनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो जे ओ माखासे जोंनियाव जायफोरा जायफोर ओ राहाया गैया बैफोर राहाखौ जों माने सोलोंना लानो ओ हायो आरो बेफोर नुनायनि गेजेरजों। थिग बेबायदिनो आङो ओ जोंनि ओनसोलनिनो माखासे ओ हायुंआरि हाग्रामाफोर, बैफोर हाग्रामाफोराव दावबायदों आरो ना नोंथां जेरै बाक्सा बा मानि मानास ओरैजाय सि ओ ओ ओमफ्राय ओ मा दङमोन आरो सिखना जाहार बैफोराव दावबायदों आरो आं मानास आव दावबायहैदोंमोन नोंथां। बे दावबायनाय समाव माने ओ जेरै जोङो जिब साफारि बेखौ लानानै दावबायदोंमोन अब्लानिया जों बै समावहा दा दावबाय हाग्रा गेजेराव गेजेर गेजेर दावबायनायाव माने गोबां बायदिसिना मुवाफोर बा बिफां लाइफांफोर ओ बेन्दों बेनलाफोर ओ बिनि उनाव जिब जुनार बायदिसिना जों नुनो मोनदों आरो माने जायफोर ओ बिफां लाइफां एबा जों बेन्दों बेनलाफोरखौ नुना नुनो मोनाखैमोन बैफोरखौ बैयाव थांनानै माने नुहैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो मिथिना मोनदों जे बेफोरबायदिबो ओ बिफां लायफां दङ बा बेनदों बेनलाफोर दङ होननानै नुनानै मोननानै मिथिनो हादों आरो। बेनि उनाव आरो माखा से जिब जुनारफोर जेरै नुनो मोनदों मोसा, गान्दा, ओ मैफोर बा अमाफोर जोङो बेफोरबायदि दावराय ओ बेफोरबायदि दाउ एबा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो माने बैफोर आङो माने बैफोर जिब जुनारफोरखौ मा ओ सिगाङाव माने बिदि मोगथाङाव नुनो मोनाखैमोन आरो, बेयाव दावबायहैनानै बा बेरायनायनि गेजेरजों ओ खाथियाव नुना मोनबाय बा जोङो बेबायदि ओ बे जुनारा माबायदि रोखोमनि बा मा दाथायनि बेखौ नुनानै माने हमनानै मोनदांदों आरो। जोबोर मोजां मोनदों दावबायनानै। ओ बेबायदिनो जोङो माखासे माने ओ मा होनोगोन मान माखासे थांखिजों जोङो दावबायो आरो बबेबा समाव जोङो जायगा नायदिंनो थाखाय दावबायो, बबेबा समाव जों सोलोंथायारि थांखिजों जोङो दावबायो। बबेबा समाव जोङो ओ ओ मानिबा खामानि बायदिसिना खामानिफोरनि थाखाय जोङो दावबायो बेबायदिनो ओ माने गुबुन गुबुन आलादा आलादा थांखिजों। ङो दावबायनो हायो ओ आरो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम। नोंथाङाबो बे दाव दावबायनायनि बागै फोरमायनानै होदो दे नों
औ औ औ फोरमायजागोन नोंथां फोरमायजायो बेफोरबायदि दावबायनाय होनोब्लाथ' माने गोसोखौ मोजांबोनाङो आरो दावबायनाया गोनांथिबो नोंथाङा जि बुंलांखाबाय नोंनो मानसिया माने दावबायनांगौ। लाइफआवहाय दावबायोब्ला मिथिनो मोनो जे माने आरो गोबां दावबायारिफोर लोगो मोनो गुबुन गुबुन जायगानि मानसि लोगो मोनो बा माखासे जिहेथु स्ट्रेस बा टेनसनफोर थायोबा माखासे न'खरनि प्रब्लेम बा पार्सनेल प्रब्लेम थायोबा जों दावबायनायनि गेजेरजों माखासे जोंना एसे फ्रिबो जायो माइनाआ जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय आंखौ बिदिनो माने मोनसे फिसा जायगा जोंनिनो कबिआंलंसिंनि नो जिहेतु पार्कनि फारसे आं एसे बुंलांनोसै जायखौ होनो जोंना दिफु काबिआंलं दिफुआव दं आरो रिक्रेसन पार्क होनो जायखौहाय बेयाव आं गोबां बार थांबाय आरो जिहेथु आं गोजानाव माखासे बिदि जायगाफ्राव थांबाय थांनायालाय जेरै वेस्ट कार्बिआंलं जिहेतु अरुणाचल बेफोरबायदि माखासे दिडमापुरफ्रावबो आं बेरायखांबाय जेराव माने माखासे बर'नि बाय बायखोनदा नेसनफोर दङ बर'नि गोदोनि राजा रानिनि बायखोन्दा माखासे नेरसोनफोर दङ। माने इफोरावबो आं थांखांबाय माने आङो बे दिफ'आव थानाय रिक्रेसन पार्कनि फारसे एसे बुंनि आरो आं जिथु रिक्रेसन पार्ख औ माने थांनानै मोजां मोनहैयो आरो जेराव माने दंफां लाइफां माने पार्क पार्क होनोबाथ' माने माखासे गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां? जिहेथु सोरबानिया माने दं फां लाइफां माने गायनाय गायनायजोंबा समाय होनानै बे मानसिया बानायनाय जिहेथु गायनानै मानानै समायहाय माखासे पार्क फोर थायो आरो माखासेया थाबाय जेरै रिक्रेसन पार्कआहाय जोंनिया माने बे नेचारेल माने जिहेथु थाखानाय जिहेथु माने बेयावहाय माखासे बारा डेक'रेसन माने बारा गैया जिहेतु जे नेसारेल थाखाफानाय दंफां लाइफांफोर जेरै नेचार माने पारमानेन्ट थाखानाय एफोरबायदि बियो मोनसे मोजां पार्क आरो बेवहाय माखासे दावबायारि फैयो आरो माखासे जिब जुनारफोरबो माने बेयावहाय लाबोनानै दोनफैनाय दङ आरो। जायफोरखौ नायनो माने हायो आरो बेयावहाय थांनानैहाय जेरै रिक्रेसन पार्क बेवहाय थांनानै आं नुहैनो मोनदों बेयावहाय जोंनिया दंफां लाइफाङआथ' गोबां दं जाग्रा दंफां लाइफांबो दङ जेरै थाइजौ खान्थाल मौसुमि माखासे बेयाव दङ आरो औवाफोर दङ। आरो बेवहाय मा दङ मोजां मोजां ना फिसिनाय दङ फुख्रि मोनसे दङ माने दैखर बादि माने बेवहायबो आरो फुख्रि गिदिरबो मोनसे दङ बेयावबो माने ना फिसियो। गिदिर गिदिर ना बेवहाय नुनो मोनो आरो माखासे दङ बेयावहाय जोंनिया मा होनो बेखौ मै मैबो फिनाय दङ। फिनाय माने बेखौ माने पार्खआव दोननाय आरो जिहेथु मानसिफ्रा नायफैनायनि थाखाय। दोननाय बेयावहाय जोंनिया मै मैखौबो जों बेयाव नुनो मोनो। आरो माखासे जोंनिया बेयावहाय मा होनो बेखौ सेसा, सेसाखौबो बेयावहाय माने गोबाङानो फिनानै दोनदों आरो।
औ।
नुनो मोनबावो जोंनिया खासेव। खासेव माने गिदिर गिदिर खासेव बेयाव माने गोबां दङ बेखौबो जों नुनो मोनो ‌। आरो बिनि उनावहाय जोङो न बाव आरो खासेव फिसा फिसा खासेव माने फिसा रोखोमनि खासेवबो मोने बेयावहाय जों नुनो मोनो आरो आरो माखासे दाउफोर बेैयावहाय गोबां गोबां रोखोमनि दाउफोर नुनो मोनो। आरो उदैयावहाय मा होनो जोंनिया मोननै पार्ट बादि जायो आरो मोनसेया माने हाजो सायाव मोनसे पार्ट जेरै न'फोर लुनाय दङ जेरै बेफोर न'फ्राबो माने हाजो एरियायाव थानाय न'फोर बादिऊ माने डेक'रेसन जिहेतु बानायनाय हाजोआव माबाय बादि न' लुनानै मानसिफ्रा थायो माने बेफोरबायदि सिस्टेमनि सिमेन्टनिबाबो माने औवाफोरनि बायदि माने बेयाव देक'रेसन खालामनानै लुजोबनाय आरो न'फोरा। आरो गाहायाव दं जोंनिया माने बिबार बागानजों बुंफबनाय माने बिबार बागानफोरा गायखबनानै दोननाय दं आरो बा नोंथाङा जि थु बेरायनायनि बागै बुंबाय नोंथांजों रायलायनानै बा माने गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे बुं ओं गासैबो नंगौ। माने नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु बुंबाय।
दे होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'बाय औ।